हेलौ।
हेल' नोंथां।
ओ नोंथांआ दसे सम रायलायनो
औ हागोन नोंथां।
ओ आं दायो माने ओ फोरबोफोरनि सोमोन्दै सावरायनो लानाय जादों।
औ नोंथां सावरायजागोन।
उम। उम फोरबो होननानै मिनथि बो बुङोब्लाथ' मिथिखायो नोंथाङाबो माने बेवहाय ओ जायखिजाया माने ओ फुजा फोरबो बा बायदिसिना जेनेबा रंजानाय बाजानाय बायदिफोर खौनो जों फोरबो होननानै बुङो। बेवहाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गाव गावनि हारिनि सिनाय थिखौ जों नुनो मोनो बा दोरोङारि माखासे गियानफोरखौ जों मोननो हायो। बेखौनो जों फोरबो होननानै बुंनो हायो। जेरै आङो बर'फोरनि फोरबोनि सोमोन्दै बुंनो लानाय जादों। ओ ओम। बर'फोरनि फोरबो होननानै बुङोब्ला जों गोबां मोननो हायो जेरै ओ बैसागो खे राइ, गारजा, मागो दमासि बायदिफोरखौनो जों मोननो हायो। आरो माखासे जेरै ओ नांगोल नांगोल जांख्रा बायदि फोरबोखौ जों मोननो हायो आबाद मावनायनि बेलायावहाय आरो बे फोरबायदिनो जोङो बे फोरबोफोरावहाय जेरै ओम नांगोल जांख्रायावहाय आ बाद मावनायनि बेलायाव जेरै नांगोल जांख्रा जायो। बे नांगोल जांख्रायावहाय जोङो ओ मोनसे न'खराव जुदि ओ माइ या माइ गाय-गायनाय समावहाय दैज्लां बोथोराव माइ गायनाय समाव जेब्ला ओ बोथोराव बोथोराव ओ माइखौ गायखांजोबनोसै एबा इदिनो दब्लायसे एबा दब्लायनै दब्लायथामफोर दंबावोब्ला बेखौ गामिनि एबा ओ सानैसो माने न' खाथिनि मानसि फोरखौ लेंनानै बा न' खाथिनि बा गामिनि सानैसो मानसिफोरा थांनानै गायनानै माने थाब फोजोब हैनानै होयो आरो ना। सानसेनो जोबनाय बायदि खालामनानै होयो। बेवहायनो माने नांगोल जांख्राया जायो। आ बेबायदि माने गायहैनायावहाय न'खरनि ओ बिगोमाया बिसोर गायहैनाय सुबुंफोरनि थाखाय जानाय लोंनाय माखासे ओ हाबाफारि लायो बेखौनो जोङो नांगोल जांख्रा होननानै बुंनाय जायो आरो बे नांगोल जांख्रायाव दाहोना फोरा ओ जेब्ला हाल ओ हाल एवखाङो अब्ला बेजोंनो जेनेबा हाल एवखां हाल एवखांनानै माइ गायग्राफोरखौ ओ हाब्रु खुबैलायनाय इदिनो बायदि रोखोमनि मेथाइ खननाय आरो नांगोलफोराव गन गनजों बा लावथिजों थेथे ओ थेथा बुनानैहाय बायदि खोन रोखोमनि मेथाइ खननाय बायदिफोरखौ जों मोननो हायो। बेबायदिनो मा ने बर'फोरनि नांगोल जांख्रा फोरबोआ जायो आरो ना आरो बेवहाय जेनेबा जानाय लोंनाय जौ बे दर बायदिफोरखौ जों मोननो हायो। आरो बिदिनो ओम बैसागो फोरबोआव जोङो मोननो हायो ओ बायदि रोखोमनि जेरै ओ बर'फोरनि जानाय लोंनाय आरो माखासे गाननाय जोमनायखौबो जों नुनो मोनो। बर'फोरनि नि जेरै बैसागु फोरबो होन्नानै बुङोब्ला जोङो गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय बा उन्दैया गेदेरखौ बोर सारस्रिनाय बायदिफोरखौनो जोङो मोनो आरोना। बेनि अनगायैबो जोङो मोननो हाबावो बे बैसागो फोरबोआव बायदि बायदि रोखोमनि माने दामग्रा देग्रा लानानै बर'फोरनि दोरोङारि दामबनाय देनाय जेरै- खाम, सिफुं, ज'था, सेरजा, गंगोना बायदिफोरखौ लानानै न'खर न'खर माने बैसागो मागिनाय बिदिनो ज' ज' मोसानाय बोरायनि बोराइ बुरैनि बुरै बिदिनो सेंग्रा- सिख्ला सिख्ला गथ' गथायाइ गासैबो माने बेफोरबायदि रंजा बाजाखौनो जोङो मोननो हायो। आरो बे बैसागु फोरबोआवहाय जौ जौ बिदै लोंनाय बायदि रोखोमनि खौबो जों मोननो हायो। बिनि अनगायैबो बे बैसागो फोरबोआवनो मा होनो मागिनानै मोननाय जा सेंग्रा सिख्ला बा बोराइ बुरैफ्रा मगिनानै मोन्नाय जारां एबा माइरं, दावदैफोरखौ जों दावदैफोरखौ माने ज'यैनो लाखिनानै लास्टआव माने बैसागो जोबनाय खालि जयै माने लावखार ओंखाम जालायनायखौबो जों मोननो हायो। आरो बे बैसागो फोरबोआवनो स्नि सानाव ओ स्नि सानाव माने स्नि रोखोमनि ओंख्रि जानायखौबो जोङो मैगं खांनानै जानायखौबो जों नुनो मोनो। बेनि गेजेरजों माखासे बेमार आजारफोरा माने देहायाव जानाय माखासे माखासे बेमार आजारफोरा जाया एबा बिदिनो माने बायदि रोखोमनि बेमार आजार आजारा हामो होननानै जोङो फोथायो। बेनि थाखायनो बेफोरबायदि स्नि रोखोमनि ओंख्रि खांनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बे बैसागो फोरबोआवनो बैसागो फोरबोआ मोननै रोखोमै जायो मोननै माने माखासे रोखोमै जायो। जेरै-फार्स्टआवनो जों मोसौ बैसागोखौ मोनो सेकेण्डआव जों मानसि बैसागो आरो सैत्रो दान नि गिबि जोबनाय सानाव जोङो मोसौ बैसागोखौ मोनो आरो बैसागोनि से सानखालिनिफ्राय मानसि बैसागो जायो आरो बिदिनो नै सानाव अमानि आरो थाम सानाव दाउफोरनि बिदिनो बायदि रोखोमनि माने बैसागो फोरबोखौ खुङो आरोना। आरो बे बैसागो फोरबोखौ गोदोनि दिनाव हाय बर'फोरा ओ खायसे-खायसे जायगायाव से दान माने मास मोनसेखौ खुङोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो नाथाय आथिखालाव
दिनै स्नि सानखौल' खुंनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो जेरै-ओम माबा मा होनोमोनलाय खेराइ फोरबोआवबो जों मोननो हायो बिदिनो माने दौदिनिया बायदि रोखोमनि जिदाइन रोखोमनि माने बायदि बायदि रोखोमै बा बायदि बायदि फाव फिसुनाय मोसानाय बेफोरबायदिखौ जों मोननो थाङो। थिग बेबादिनो बे खेराइ फोरबोआवहाय ओ अजाया माने मोदाय रायनानै बा रायसंनानै मोन्थोर रायनानै दौदिनिखौ मोदाय गाखो होनाय ओलोंगिखां होनोनाय आरो इयुननि माखासे बाथ्रा बुंहोनो हानाय बायदिखौ जों नु नो मोनो बे फोरबोआव। आरो बेबायदि बे फोरबोआवहाय बायदि रोखोमनि बावथायफोरखौ जों मोननो हायो जेरै दाउ फारौ बिदिनो ओ माइरं फुल प्रसाद ओमफ्राय बिदिनो थालिर धप धुना बायदि माने बाउनाय गाइखेर बायदिफोरखौ जों बाउनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो दौदिनैया बिदिनो जिदाइन रोखोमनि मोसानाय जेरै खामाव बारखोनाय बिदिनो नेवलाय ओ नेवलाय बारसिननाय बा बिदिनो गराय दाब्रायनाय बायदि माने खैजोमा फ'नाय बायदि मोसानायफोरखौ जों मोनो। बेबाय बेबायदिनि गेजेरजों बेबायदि मोसानायनि गेजेरजों माने दौदिनिया ओ सुबुङा मोनसे समाजाव बा मोनसे सुबुं माखासे सुबुंफोरजों गोरोबनानै माबायदि थानांगौ माबायदि आखल आखु लानांगौ माबाय गोसोखौ हमथानानै थानांगौ बेफोर गासै माने दिन्थिबोजों मोनसे नाङा मोनसे ओंथि हाबनानै दङ आरो बेफोरखौ बे खेराइ फोरबोआव। माने दिन्थिनाय जायो बा फोरमायनाय जायो आरोना। दा नोंथाङा बेफोर फोरबोफोरनि सायाव आरो माबाफोर फोरमायनो सानबावो नामा?
औ नोंथां नोंथाङा बुंनांगोन बायदिनो जोंहा फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंहा थ फोरफोरखौ मोननो हायो जेरै बर'फोरनि फोरबो फोरबो होनना बुङोब्ला गिबियावनो जोंहा बैसागु फोरबोखौ मोननो हायो बे फोरबोखौ जोंहा सैथ्र दाननि जोबथा सानखालिनिफ्राय खुंनाय जायो बे सैथ्र दान जोबथा सानखालि खुंनाय बैसागुखौ जों मोसौ बैसागु बुंनाय जायो बैसानखालि जोङो मोसौफोरखौ बैसानखालि जोङो मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो ओ बैखालि आरो मोसौफोरखौ खाथ्रि बिबार बायदि बायदि फिथाइ जेरै लाव फान्थावफोरनि फिथाइनि माला सुनानै जों मोसौनो गाननायखौ नुनो मोननाय जायो बेनि अनगायैबो जोंहा बैसानखालि मोसौखौ बायदिसिना फाख्रा सिख्रा फोथा फाननायखौ नुनो मोननाय जायो मानोना बैसानखालि मोसौखौ हगारनानै होयो जेब्ला हगारनानै होनाय मोसौफोरा ओ हाग्रा बारियाव थांनानै गांसो बायदिसिना जाहैयो अब्ला बै समाव हाग्रा नि जिब जुनारफोरा एबा बेदर जाग्रा जिब जुनारफोरा जेनेबा बैफोर फारफा सिख्ला फि मोसौखौ नुनानै खाथियाव साफिया बेफोरखौ फोथायनानैनो बर'फ्रा बैसानखालि मोसौनि बिफुङाव फाख्रा सिख्रा ओ खोथाफोरखौ थुनाय जायो बिनि अनगायैबो बैसानखालि मोसौखौ लावथिफोर जों बुनाय जाया बे सानखालि दिग्लिथि लावथि एबा दिग्लिथि बिलाइजोंसो ओ मोसौ खौ बुज्रावनाय जायो मानोना थिगिलिथि बिलाइखौ
बर'फ्रा मुलि होननानै फोथायो बे बिलाइजों बुज्रावोब्ला ओ ओ मोसौआ बेमार आजार जाया होननानै बर' सुबुंफोरा फोथायनानै बैसाग सानखालि एबा मोसौ थुखैनाय सानखालि बर'फ्रा दिगि लिथि बिलाइजों मोसौ खौ बुज्रावनानै ओ दुब्लियाव होलांनाय जायो आरो थुखैहैनाय जायो बेबायदिनो ओ मोसौ बैसागु खालि खायसे खायसे जायगायाव बर' सुबुंफोरा खिजिमा हामनानै जायो बिनि अनगायैबो हाग्रा बंग्रानि ओ सेजौसे हारिनि मैगं बायदिसिनाफोरखौ बिलाइ बायदिसिनाफोरखौ खानानै बुथुमनानै जायो ओ खायसे खायसे जायगायाव मोस बिलाइफोरखौबो एबा मोनसिनि मैगं थाइगंफोरखौबो खानानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो नाथाय जायगा लायै जायगा सेजौसे हारिनि मैगंफोरखौबो जानायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो बैसागुनि सेथि सान ए एबा मोसौ बैसागु फालियो ओ बेफोरबायदिनो गाजा गोमजायै ओ साना जोबनाय थाङो बेबायदिनो बैसागुनि सेथि सानखालि ओ बर' सुबुंफोरा एबा बाथौआरिफोरा
ओ गोबां फोरा गोबां सुबुंफोरानो ओ इसोरनाव आर'ज गाबो जाहाथे गावसोरनि देहा मोदोम गासिबो जाहाथे मोजाङै थायो आरो बेबायदिनो बैसागोनि थि साननिफ्राय बर'फ्रा न'खर न'खर हाबनानै ओ मोसायो आरो जौ बायदिसिना बेदर बायदिसिना जायो। ओ बे साननिफ्राइ बे साननिफ्राइ आथिखालि बर'फ्रा गावसोरनि दोरोङारि दावजफोरखौ लानानै जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा सेरजाफोरखौ लानानै मोसानायखौ नुनो मोननाय जायो नाथाय आथिखालाव दाब दाब जायगायाव बेफोर खाम जथा सिफुं सेरजाफोरखौ लानायनि अनगायैबो ओ
ओ आथिखाल दोरोङारि ओ दोरोङारि नङा आथिखालनि बिगियान मुगाजों दिहुनजानाय बकस बायदि बायलाफोरखौ लानानै दामनानै मोसानाय खौबो जों नुनो मोननाय जायोसै नाथाय बियो मोनसे समाव जोंनि दोरों खौ फोजोबनायनि मोनसे राहा होननानैसो आं सानो दा बेफोरबायदि खालामाबा मोजां मानोना जोंनि बर'नि दामजुफोरानो दंखायो जाहाथे जिहेथु बेफोरखौ लानानैनो मोसानांगौ। बेनि अनगायैबो जोंहा बर'नि फोरबो हिसाबै ओ मागो फोरबोखौथ मोननो हायो। बे मागो फोरबोआव बर' सुबुंफोरा बैस मागोनि सेथि सान एबा
मागो मोननायनि सानसे सिगांखालि एबा हराव जोङो बर'फोरा बेलागुर एबा लावखार ओंखाम जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। ओ बिनि अखानायै जोंहा मागो मागो माग दाननि सेथि हरखालि बर' सुबुंफोरा थैलांनाय सुबुंफोरखौ गोसोखांनानै बिसोरनो फिथा बायदिसिना सावनानै बावनायखौ नुनो मोननाय जायो बिसोरनो हमनायनि उनाव जोङो ओ बर'फोरा एबा थांनानै थानाय सुबुंफोरा ओ फिथाफोरखौ बैफोर सावनाय फिथाफोरखौ जानायखौ नुनो मोननाय जायो बेफोरबायदिनो बै मागोआव ओ न'खर न'खर हाबनानै गामिनि सुबुंफोरा फिथा खांफिनानै जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो बिदिब्ला नोंथां दिनैनि बे फोरबोफोरनि सायाव सावरायनाय आयदाखौ बेखिनिनो दोनथनोसै नामा। मानोना जोंहा समाबो जानानै फैबाय नोंथां। औ दे